खलुमाय
औ खुलुमबाय नोंथां
खोनादों ना नोंथां आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों नोंथां नोंथाङलाय आंनिखौ खोनादों ना
ओं खोनादों नोंथाङा दा मा खालामना दं
आं ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै औ नोंथाङा माबाफोर बिजि नामा नोंथाङा
बिजि नङा नोंथां
औ दा होमबा नोंथांखौ कल खालामनायनि रिजोनानो जाहैबाय आङो मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामदों
औ सावरायजागोन नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय ओ दावबायनाय
औ
स' दावबायनायनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अऔ हागोन नोंथां
औ बुंनानै होनाय एसे नां स्टार्ट खालामग्रोनांगौ
दावबायनाय होनना बुङोबा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनाय नङा होमबा नोंथां
औ
गुबुन जायगायाव फिथाइ जानाय एबा फिननाय मानसिया गुबुन जायगायाव ट्रेभेल खालामनायनि जोंहा गोबां बिथांखि थानाय बेबायदि फोरोंनाय खामानि बिनो बिन'दन जिउनि गोसोखांथि सोलायनाय आरो गोसोखांथि गेजेर गोसोखांथि जिउनि गेजेराव गुबुन फिथाइनि थाखाय ट्रेभेलिंआ मानसिनि जिउआव गोबां गोबां गोजोननाय लाबोयो नङा होमबा नोंथां
औ लाइक माने जोङो ओ
दाउ दावबायनो हो
माने जोङो दावबायोब्ला जोङो माने मोनसे जायगानि कालचार बिसोरनि सासे मोनसे जायगानि सुबुंनि आखल आखु बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो मिथिनानै मोननो हायो आरोखि ना
औ औ
उम जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ दावबायोब्ला गोसोआबो गोजोन मोनदों जेनेबा नोङो। नोङो गोबां दुखु दाहाजों दुुखु दुखु दाहा जेब्ला नोंनि जिउआव जायो। होनब्ला नोङो डिप्रेसनफ्राव थाङो नङा होमबा होमबा जोङो मोजां जायगायाव थांबा बियो जोंनि गोसोखौ एसे सान्थि लाबोयो जोंनि गोजोननाय लाबोयो गोसो ओ बिनिफ्राय जोङो गोदान जायगा नायनो थाखायबो जोङो थांनाया मोजां। मोजां आरोखि ना मोनसे जायगायावल' मोनसे जायगायाव थाबाय थायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगानि आबहावाखौ मिथिया गुबुन जायगायाव माबादि सोलियो माबादि रायलायनायफोरा बेफोरखौ जोङो मिथिनानै मोना जो गोजान जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनि बिसोरनि रायलायनाय आखल आखु बेफोरबादिखौ मिथिनानै मोननो हायो आरो।
औ मिथिय मोननाय बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बायदि।
औ।
आरो बिसोरो मा मा गाननानै थायो। बेफोरबादिखौ जों मिथिना मोनो आरो।
औ।
ट्रेभेल खालामजों मानसिया गोबां गोदान जायगा हाबा हुखा बारहावा आरो गुबुन मानसिफोरनि जिउ थानायखौ नुनो हायो। मिथिनो मिथिनो हायो नङा होनबा नोंथां
औ
बेखायनो बेखायनो बयबो मानसियानो सम मोनोब्ला माने ए दावबायनांगौ नङा
औ नोंथाङाबो बबेबा बिदि दावबायनायनि एक्सपिरियेन्स दंमोन
आंथ' दासिम एक्सपिरियेन्स गैथ'वा नोंथां नोंथांनाव दंबा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंथ' जेनेबा आङो मेघालआव थांथेरबाय बेनिफ्राय। सिक्किमाव थांफेरबाय बिनिफ्राय आरो आसामावनो थुमजां नोंथाङा मिथिगोन
हा
दुमजां होननाय जायगाखौ नोंथाङा मिथिगौ ना औ बेयावहाय थांखांबाय आङो दा ओ नोंथांनो सिक्किमनि आंनि एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनानै होनोसै।
औ फोरमायदों नोंथां
स' जोङो सिक्किमा जोङो ट्रेनजों थांदों बेनिफ्राय बेनिफ्राय निउ बङाइगावनिफ्राय थांदोंमोन जोङो ट्रेनजों। फुङाव ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो निउ जलफागुरियाव बेलासियाव मोनहैदों आरोखि आरो
औ
बिनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय ओंखारनानै जोङो जोङो दसजोनसो थांदोंमोन आरो।
औ
बिनिफ्राय जोङो ओंखारनानै ट्रेननिफ्राय निउ जलफायगुरियाव निउ जलफायगुरि स्टेसनाव ओंखारनानै बेनिफ्राय जोङो जाबाय लोंबाय बेनिफ्राय उफायगुरियावनो गारि मोनखायो नालाय बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो सिक्किमाव थांबाय गेंटकआव बिनिफ्राय गेंटकआव थाहैनाय जाबाय बेयाव आरो ओ आरो सानसे रेस् लानानै माने हर हराव उन्दुनानै नेक्स्ट देवाव जोङो बेरायनो थांफिनबाय ब्रेकफास्ट आरि खालामनानै बेरायनो थांनायाव ओ जोङो नाथुला पास थांदोंमोन बेयाव ओमाय नाथुला पासआ ओ चाइना इण्डिया बरडार। ओ बेयाव आङो फार्स् टाइम स्न' एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय। ओमफ्राय बेयाव ओ गोबां सुबुंफोरबो दंमोन बेफोरखौ जायगायाबो जोबोद नायनो समायना बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनबाय आरो आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय फैनानै जोङो सांगु लेक बेफोरबायदिखौबो जोङो नायनो मोनबाय नुफेरै जायगा जेनेबा आङो फार्स्ट टाइम नुफेरबाय। ओ बिनिफ्राय फैनानै जोङो मोनायाव ओ एमजि मार्कव बेरायहैबाय ओ बेयावबो गोबां नुफेरै बुस्थु नुनो मोनबाय आरो जेनेबा फाननाय आरिनाय बिसोरनि मा मा फानो बिसोरो। बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। बिसोरनि जानाय बिदिखौबो नुनो मोनबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय नेक्स्ट दे जोङो गेंटकखौनो गेंटकखौनो बेरायबाय।
औ
बिनिफ्राय बेयावहाय जोङो नुनो मोनबाय गोबां सुबुंफोरनि थानाय जानाय बिसिनि जायगायाव जानि बांसिन सुबुङानो इयाव नेपालि सुबुंफोर थायो आरोखि ना ओमफ्रायो बिसोरनि आखल आखुा जोबोद गुरै फ्रेन्डलि नेचारनि
औ
मानसिफोर आरोना बिसोरो। बिसोरो जों जोंखौ गासिबावबो माने हेल्प खालामो। बिसोरनाथ' टुरिस्ट प्लेस जाहैबायना बिसि बिसोरो जोंखौ माने बिराद बिसिोरना वेलकाम नेचार आरोखि ना बिसोरना। फ्रेन्डलि बिनिफ्राय जोङो गेन्टकखौ नायबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट से आरो साउथ सिक्किमाव थांबाय बेयावहाय गोदान मन्दिर आररि नुहैबाय नुफेरि जायगा बेयाव थांनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोदान जायगा। नुनो मोनबाय गोदान एक्सपिरियेन्स लानो मोनबाय।
बिनिफ्रायबो जोङो फैफिनबाय बे दिनावनो फैदों। माने सानथामनि ट्रिप आरोखि ना।
औ औ।
औ। दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो नामा?
नोंथाङा नोंथाङा हाजोखौ मोनोगासिनो मोनो ना दैमाखौ मोगासिनो मोनो एसे फोरमायनांनो हागोन नामा नोंथां?
आंथ' दामाने सम लायै सम सोलायो आरोखि ना। दायो माने बिराद हाजो हाला जायगायावल' थांनाय जायो नालाय। दायो आंनि आङो दा एसे आलादा सोलायनो गोसो। बाय आरोखि ना हाजो जायगायावल' बेरायनाय जायो नालाय। बांसिनानो मेघालया बेरायनाय जायो बेनिखायनो आङो दायो एसे गोदान जायगा नायनो लुुबैबाय आरोखि जेरै मिज'रामफोर मिज'रामाथ' बिराद सिटि बिदि लाइटस फोरजों बुं फबनाय बेफोरबायदि ना बेफोरखौ आङो नायनो बेसि जाबाय आरोखि ना गोदान।
औ।
दा नोंसा माबाफोर
हाजोफ्रा जेरै मिथिंगायारि नङा होमबा नोंथां?
औ।
मिथिंगायारि सम्पद बेफोरो।
औ बिसोरो इफोरखौ नायनानै गोजोननाय फैयो आरो।
औ औ मिथिंगायारि सम। खनजोंजों बुंफबनाय एरदि बेफोरखौ नायबा गोसोफ्रा एसे गोजोननाय फैयो नङामा नोंथां?
औ औ।
ट्रेभेलिंआ मानसिनि जिउखौ गोदान गोदान अनुभब होनो गियान गियान बारहोनो मानसिखौ सान्थि होनो आरो गुबुन जायगा आरो सा- सांस्कृत खिफोरखौ बुजिनो मदद होयो नङा होमबा नोंथां?
औ सोलोंथाइ मोनो आरोखि ना नोङो जेनेबा अबावबा थांनो नोङो हारसिङैबो थांनो एक्सपिरियेन्स लानाय जायो। कनफिदेन्स फैयो सासे मानसिनाव कनफिदेन्स
बेखायनो समाय समायाव
बेरायनानै लानाया
जों बेराय दावबायलायनाय एसे मोजां नङा होमबा नोंथां?
औ।
जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
बिथाङा नोंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ आंनो फोरमायना होननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
बिदिब्ला जों मालाबा गुबुन टपिक लानानै एसे सावरायफिनलायसैगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथा औ गोजोन्थों नोंथा औ।